हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथां आंनि माथो खोनादों दा
औ खोनादों आसोल
औ ह ह ओ फ्रि जालाय नोंथां नोङो।
ओ फ्रि फ्रि दे आव रायज्लायनो हागोन आं।
औ ओमफ्राय ओंखाम सोखामथ' जाखांखाबाय जानो हागौ
जाखांबाय दे जाखांबाय हरबो थौबायना
औ टाइमाबो जाबाय जानायालाय। आं नोंनो मोन से खोथा सावरायनोसो फन हरदोंमोन ओमफ्राय नोंथां।
अ मा खोथामोन बे दे आं सावरायनो हागोन बारु।
अ बे माने आं गावनि फिसाज्लाखौ नायनानै माने अनखांनायसो मोनो माने मबाइलाव थाबबाय थायो माने फुंनिफ्राय माने मोनाबिलिसिम माने जा ओंखाम जाजासिम जा। हरनि माने सान हर मबाइल मबाइल मबाइल मबाइल माने मा जाबावनोसो नंबाय मबाइल बोखारबाबो गाबबाय थायो। द से मबाइलखौ लानो नागिर बानो माने। नेरबाय थायो माबाबाय थायो मबाइलखौ होफिनबासो ओमफफ्राय गाबगायो। बिराद माने बोरैबा मोनथारबाय मा जाबावगोनसो नंबाय आं नोंथां।
समस्या बेखौ नों गोरलैयै दोननाङा मिथिबायना आसोल।
औ औ हा हा। मा उफाय जाबावगोन। फ्राय नोंथां मा खालामबावनोसो नंबाय आं
बेनोथ'लै दानि गथ'फ्रा माने उन्दैनि उन्दै समनिफ्रायनो मबाइलजों नांथाबना थानाय ना। ओ जोंनि समाव। जोंनि समाव जोंथ' बिदि उन्दै उन्दै मोनबा जों बाहेराफ्राव ओंखारो न'नि बाहेरायाव ओंखारनानै जों। फिल्डफ्राव थांनानै गेलेगोन जों गेलेगोन मार्बल बुं मार्बल होननानै गेलेगोन जोङो खिन्थु। सेडेल साखा ना फुटबल। उम भलिबल बिदि जों गेलेयो।
दा बे बाहेरावनो गेलेनोनो ओंखा लो। लोगोफोर गाबज्रि फैबाबो मबाइलावनो नांथाबबाय थायो गेम। जारलासो खेलेहैयाबो मायाबो।
मानोथो होयो मबाइलफोरखौ।
मबाइलखौ होआबाबो गाबाब थायो गाबाय थायो। गाबख्रावबाय थायो माने ओमफाय मबाइलखौ होबा। सो माने गाबगायो। बेनों समसा दा गोबां समस्या माने। मा बुंओ बाम।
दा नोंथाङा मिथियोना मोनथिया। ए बेजों जे मा मा प्रभाब जागोन गथनावहाय
आंथ बारा मिथिनो मोनलाय लाङा नोंथां ओं
दा प्रभाब बुंनो थाङोबा बिराद गाज्रि जायो मानो होनबा दा गथ' नोंथ बुंदों उन्दै गथसो होनबा बे जानथायनो एथबां इदि मबाइल नायबाय थायो न' सिङाव हाबसोनानै थाबाय थायो होमबाथ बियो बेनाव बाहेरायाव ओंखारला बे मोदोम फ्रा दलद थाबाय थानाय जायोना मोदोमफ्रा-फ्रा फाट फिट जाया मानोना दुरबल जालाङो आरो बेजों लोगोसे बाहेरानि बारा माने बुद्धि फैया माने बोरै मानसिफोरजों थानांगौ सावरायनाय मानाय ना
सावरायनाय
बिदै रायलायनांगौ बिदिखौ रोंनाय नङा माने
औ-औ बेनथ गोबां समेयसा जाना दं
मान सनमान होनो रोंनाय नो
औ-औ बेनोथ' जादों फारमासिया
सानायफ्रा बेना बाहेरनियाव थांनायानो नङा गा हमना ला नों आङा बाहेरायाव बा जोंनि गामियावनो फांसन जादों मादो ना गामियैनो रंजादों दा बे बेयाव नांथाबदोंना नांथाबाखै बेफोराव बिदि मानसि जायोबा बेयो ओंखारोना ओंखारा
ओंखारनायाथ खमलै नोंथां मालाबा- मालाबाल' नुयो माथो बांसिनानो ओंखारा माने मालाबा - मालाबाल नुसुनो आं बे बो ब्रा-ब्रा लेंना लांनायसो खोमा लोगोफोराबो
ओ हो हो हो होमबाथ' बे बिराद गाज्रि बिनि साननाया हाबनानै थाखाबाय मबेलाल होमबा बिनि बाहेरनि मानाय गेलेनाय मानाय दा बे मबेलाव नांथाबनानै थायो होन
औ नोंथां
मा मा माबायदि माने खेथ्रआव बाहायदों बे मबेलखौ गेलेनाय गेम गेलेनाय जाहा थाहा अनलाइन माबाला बायनाय लेखा फराय ना बबे मोनसेयाव?
ओ बांसिनानो गेमसो गेलेखावबाय थायो ओमफायहाय इस लाबाय थायो।
ओ बिदिबाथ' आं मोजां नुहुरासै माने लेखा फरायाव माबादोंबा जेबो नङामोन
औ नङामोन नोंथां।
मबाइल गेमावसो हाबसोनानै थाबाय थायोबा होमबा बेनि साननायानो बेल' बे आसि थाइनैजों माबाबाय थागोन बे आसि थाइनैजों गावनि मेलेमजों साननायल' बेयाव हाब ओयनै सोरबा गावथारदों होननाय पाबजि नो मानो बिदि गेम गेलेनायावसो फ्रि फायार बिदियावसो हाबसोना थासिगोन गेम गेलेेनांगौ मबेलायावबो गेलेनाङा होनाखै नाथाय बांद्राय अभाराबो गाज्रि ओ सानदोंना नोंथाङा सुद्रायनो थाख यै मोनसे आइडियाफोर मोनदो ना मोनाखै?
आङो आयडयायानो मोनसे मोननै फैयो खामानि होआ मोनसे मोननै आयदिाया बेफोरो आं साननाय बायदि आयदिया
मा आयदियामोन बिबा
आइदियाआनो जाहैबाय माने बुंनाय आरो एसे एनै रायनाय गेम सेमखौ दानजोब बारा गेलेनाङा माने बिदिनो सम जायनाय
बिज बिजि गेम गेलेबाय थानाङा हेल'
उम उम बिदिंल' जानाय नङा नोंथां बिदिंल' जानाय नङा
दङ' बेलेग आयदियानो फैयाखै माने
दा बेखौ बोखारनो थाखायबा जेरै मोनसेया थानो बेखौ बाहायनाय माने मा होनो हमनानै ला दा बे उमफ्राय दा बेयो होमबा नोंसिरनिखौथ' खोनासंला नालाय होमबा न'खरैनो नोंसिना थांनांगोन न'खरनि खुरमाफोरखौ बाहाय बाहागिफोरखौ लिंनानै मोनसे न'आवनो जानाय लोंनाय होननानै एसे बुजायनो होयो। गय बयनि जोंबो होमबा एसे सानगोन अब्ला ला लाजिनाय फैनायफोरजों एसे गारनो हागोनदां मानो होनबा बे गावनि फिउचारनि थाखायनो मोजां नालाय जोंथ' गाज्रि सानाखै मोजांखौ सानाखै बुजायगोन नालाय
औ नोंथां।
उम गेलेेनाबो होन होनो गेले सम लानानै बाहेरयावबो ओंखार लेखाबो फराय ना फि-फिउसाराव जेनेबा गेम गेलेबाय थानायजोंथ' जाया नालाय
औ
उम जों बाहेरायाव ओंखारबा बे मोनसे स्पर्टसफ्राव बेखौ गोसो होहो बेनो खोन्थाहो जेनेबा हमनानै ला नैबे फुटबल फुटबलाव गेले बा जों बिदि बिदि ना होमबा इयो लासैनो फुटबलाव फुटबलाव इनट्रेस जालांबा माने मिथिया होमबा ओंखारलांबाबो ए फिउचाराव बुंनो थाङोबा गाव मोजाङै गेलेनो रोङोबा बेफोरावबो गावनि लाइफ
औ औ औ बेफोरावबो औ केरियार दालांनो हायो। बिदिनो ओंखारबासो बेयो ओंखारानो बांसिनानो ओंखारनायानो
उम ओंखारलांगोन लासैनो जि उन्दैना देरलांबा एसेबाबो बुजिगोन दा होनहो न'खरनिखौबो लिंनानै बुजायहो एसे एसे मोजाङैनो बिनो खोन्था आरो मबाइलावल' इन्ट्रेस्ट गैया नै माने मबाइलावबो ट्रेस्ट बेखौ मिथिखायो ओंखायनो गेलेदों बियो नाथाय बाहेर बुस्थु ना बाहेरनि खेला दुला जों जे गेलेयोमोन उन्दैयाव बेफोरखौबो खोन्था सल'बाथाफोरखौ खोन्था जों गेलेनायफोरखौ मा मा जाथाय जाबोनाय इसिबां रंजाबोनाय ना बेफोरखौ साननानै गावबो एसे द्रेसफोर नांगोन खोमा
खोन्थाबालाय नांगोन औ ओ उफायखौनो बाहायगोनांसिगोन जायाबाथाय मा खालामबावनो?
जाया बायदिबा‌ स्कुलथ' फरायखायो नालाय उन्दै सम एसे माबानानै हस्टेलफोर दोनदो
हस्टेलफोर दोनबाबो उसुबिदासो जागोन नामा नंलायलाङो आं। माने जानाय लो जानाय लोंनाय थिग जायाना ओनसोलाव बारा मोजां आरो
एसे मोजां मोजां हस्टेलखौ नायनानै होदो दा जों उफाय गैया बेखौनो नायनांसिगोन जानाय लोंनाया एसे गाज्रिबाबो मा साननायफोराथ' बाहेरायाव एसे ओंखारगोन होमबा रायलायनो मानो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
हाबसोनानै थास्लाय स्लाय हस्टेलाव दोननानै एसे बाहेरनि नलेज मोनहोनायानो गाहामसिन।
औ नोंथां नों बुंनायानो मोजां आइदिया नों बुंनायाबो बिराद मोजां आइदियाबो साजेसनबो ओम
आ सान दो मबेलावनो हाबसोहोनानै थाबाय थानोसै ना बाहेरायाव थानोसै बे एसे एनै जानायनि लोंनायनि थाखायनो। जानाय लोंनाया थ' दिनै दं
औ औ सम जाहैगोनसै नामा नों थां ओमफाय सम जायिनि उनाव ज' जानाय लोंनाय लानानै समजायगोनसै ओमफाय बे उफाया खाथियाबाथाय उफाय गैया नों बुंनायफोर बायदि खोनो खालामनां‌
ओम आंनिबा हस्टेेलानो साबसिन जागोन औ फरायनाय मानायावबो एसेबाबो गोसो होसिनगोन मानो होनबा हस्टेलफ्राव रुटिन थागोनना लेखा फरायनाय नै मोनायाव बिदि टाइमाव लेखा फराय इसेमावसि खार गावनि डिउथिखौ बुजिगोन माने ओम
औ औ
ओम मावदो बेखौनो नोंथां गाज्रि मोननाङा आं बुंनाय खोथाखौहाय आं
मोना मोना नोंथां नों ब्राद मोजां आइदियाखौनो फोरमायसावना होब बाय दायो माने गोबां गोबां मोजां आइदिया माने आं सानख' हायाखैमोन आइदियाफोरखौनो नों बुंनानैसो एसे माने आंनावबो आइदिया फै हांबाय ओमफाय नों बायदि खामनाय नों बुंनाय उफायखौनो बाहाय नांसिगोन बायदि मोनबाय नायगो नायगोर नायसै ना। नोंथां माने ऐ औ नोंथां दे फिसाला खौबो एसे दे र' गेमसो गेलेदों नामा नायहैनि र'।
ओम।
दे नोंथां गोजोनबाय।